औ खोनादों नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आं ओरैनो दङमोन नोंथां
आतसा नोंथाङा ओंखाम जाखांबायमोन?
जाखांबाय नोंथां
ओ मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया
औ
खांख्रिखला जों आलुसोमोन
ओ माने आं नोंथांजों औ माने आं औ थांजासिगोन आं नों थां जों माने मोनसे आयदा लानानै मोनसे आयदानि सायाव सावराय नोंथांजों सावरायजागोन द दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जों आयदानि बागै दावगायदोसै खोमा? नोंथां
औ नोंथां
औ आयदायानो जाहैदों आ जेरै आबादनि बागै सावरायगोन आरो माखासे जेरै मोननो थाङो होमबा जों मा मा मुलाम्फाफोर मोननो थाङो नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ ओरैनो आबाद होननानै बुङोब्लाथ जोंनिया जोङो आबादजोंनो सोनारनानै थाखानाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आ बादनि अन गा माने जोंहा जेबो गैजाया होननानै बुंनो हायो जोंनि सम्फथ थिफ्रानो जाहैबाय आबादानो मानोना आबादखौ बिदिनो गोबां रोखोमनिबो मावनाय जायो माइनि आब आबाद मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोर बोथोरफ्राव बेफोरनि मावनाय जायो आरो लोगोसेनो गोरान बोथोर बोथोरावथ' गोरान खेथि मावनाय जायो होनना जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ
दा नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंजागोन नामा
औ हागोन सोंनो
नोंथाङा दानि आबाद मावनाय आरो गोदोनि आबाद मावनाय बे मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे फारागथि नुनो मोनदों नामा बे बेखौ एसे सुंद'यै फोरमायथि होनो हागोन नामा बुजिदोंना नोंथां
खनसे होनफिनलाय नोंथां
नि आबाद मावनाय आरो गो दोनि आबाद मावनायनि गेजेराव माबाफोर एसे फारागथि थानाय नुनो मोनदों नामा
औ फारागथिखौथ' नुनो मोन्दों जों गोदोहाय जों जोंनियावहाय बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि मुलिफोरखौ बाहायनाय जायामोन जों आथिखालाव नायोबा जों गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जों जे मुलिफोरखौ बाहायनाय जायो जिथु जोंनि इयुननि सुबुंफोरनि थाखाय जिथु बे हायाव खेथि मावगोना जों खस्थ' आरो जिथु बे जों हाया जोंनिया गाज्रिफोर जानो थांदों गोबां बिदिनो केमिकेल जों बिदिनो गोबां मुलिफोरखौ बाहायो जिथु जोंनि आबाद मावनायफोरा मोजां जानायनि थाखाय जों गोबां बिदिनो बायदिसिना मुलिफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोंनि हा फोरा औ गाज्रि जालांनो जों गाज्रि जालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो आथिखालावथ' बांसिनानो मोनफ्रोमबो आबादावनो मुलिखौ बाहायनाय जायो नङा होनब्लासै
औ
औ बेखायनो जों
आथिखालनि नोंथाङा जेबायदि फोरमायना गालांबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेवब्लाबो आं एसे बुंफिननो सानदों
औ औ
ना गोदो जोंनि समाव माने बारा जौगानायबो नङामोन नालाय ओंखायनो
औ नंगौ
आबाद मावनायनि आगजु आयला बायदिफ्रा जोबोद खममोन होननानै जों बुंनो हायो लोगोसेनो दब्लायसे हायाव मोनसे आबादखौल' मावनाय जायोमोन। होननानै जों बुंनो हायो आरो नाथाय आथिखालाव मानसिनि गोसो गियान साननो हनाया।
औ।
सोलायनायजों लोगोसे बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे गोबां साननानै सं दिहुन्नो हानाय जाबाय आरो बेनि जाहोनावनो आथिखालनि आबाद मावनायाव गोबां हेफाजाब मोनदों होनना जों बुंनो हायो आरो। मानोना गोदोथ' आबाद मावनायाव गोबां खस्थ'बो नुनो मोनोमोन
नंगौ।
जेरै मोसौ मैसोजोंसो हाल एवनाय जायोमोन
औ
आरो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गोबां सम लायो अब्लाबो जोबोद एसेल' खामानि मावनो हायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्लाथ' मानसिजों दिहुनजानाय जन्थ्र आगजुफोरनि दारै खम समनि गेजेरावनो ट्रेक्टर पावार टिलार बायदिसिनानि हेफाजाब जों दसेसे समनि गे जेरावनो गोबां हाखौ एवनानै दिहुननो हानाय जाबाय
औ नंगौ
माइ गायनायखौबो बेफोर मेसिनजोंनो गायनो हानाय जाबाय फुनोबो हानाय जाबाय आरो माइ हानायावबो बेफोर मेसिनजोंनो हाहोनो हानाय जाबाय। आरो बे बेफोरबायदियाव जुदि मालाबा समाव बिदिनो हासार होनानै। माइखौ बुरजा बुरजा थायहोनो आरो बेजों लोगोसे जे मआव माखासे एम्फौफोर बायदिसिना जायोब्ला बेखौ। माखासे मुलि होनानै बे एम्फौ फथेग्रा बायदि बायदि दिबो। दिहुननानै माने गोबां फसलखौ दिहुनन्नायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय बेफोरनि गेजेरजोंबो गोबां आबहावा थासारिया गाज्रि जालांनायखौबो नुनो मोनदों मानोना बेफोरबायदि रासायनिक हासार आरो मुलि फोथैग्रा हासार बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि बे मुलिया हायाव गोलैनायनि जाहोनाव लोगोसे दैजों गलायनाय जावनाव गोबां जिबख्रिफ्रा थैनो गोनां जायो आरो लोगोसेनो नैबे हानि खामानि मावनो हानाय गोहोआ खमायलाङो बेबायदियैनो हानि गुबुंनाय लोगोसे दैनि गुबुंनाय गोबां गुबुंनाय जानिख खौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथां। नोंथाङा दा फोरमायथिना होनो हागोन नामा माने जोंथ' दैज्लां बोथोराव बेफोर माइखौ मावबाय आरो। गोरान आबादखौ माब्रै माब्रै मावो मा मा आबाद मावनो हायो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा
जों गोरान खेथिखौ लायोबा जों गोबां रोखोमनि गोरान खेथिफोर मावनो हायो जेरै जों होननो हायो जों जेरै थास'फोर थास' गायो जिंखा बहल आओद बायदिसिना औ बायदिसिना बेफोरबायदि जों आबादफोर गायनायखौ जों नुनो मोनो जों गोदोनि दिनजों दानि दिनजों लाबा जों बहुद फारागखौ नुनो मोनो जिथु जोंनियाव जिथु गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय जों गोबां सम जों गोबां सम लाग्रा खौबो जिथु जों ससे समावनो दसे समावनो जों गोबां बिदिनो बिगा बिगा एवनाय दुब्लिफोरखौहाय जों नुनो मोनो जिथु जोंनि खामानिफोरा सहसावनो जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि आरो जों औ दाथ' आरो गोनोखो गोनोखोनि जुगा नालाय जुग जुग नालाय औ जों गोबां जौगानाय आरो गोबां गोबां मानसिफ्रानो बिदि आबादजों आबाद मावनाय बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो फालांगिरि सुबुं जानायखौबो जों नुनो मोनदों गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर फालांगिरि जादों आबादनि दारैनो
औ
औ जों बेखौनो आबाद आबादाथ' जोंनि जों बर' हारिनि मादाव लायोब्ला जों गिबियानो जोंनिया आबाद आबादजोंनो सोनारनो सोनारनाय जों सुबुं हान्जाया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिस'यै समनिफ्रायनो जों आबादखौ मावहोनो नाय सुबुं नङा होनब्लासो
औ नंगौ
औ बेखायनो जों आबादखौ होनो थाङोब्ला आरो गोदोनिफ्रायनो आरो बर'फ्रा बांसिन आबाद मावोब्ला माइनि आबाद मावो आरो बेखौ नुनो मोनो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माइ आबादखौहाय मावबोबाय थानाय जों जों जों गोबां बिदिनो माइफोर आबाद मावनायजों दाथ' आरो जों मेसिननि दारै जों माइफोरखौ गायनाय फुनाय गोबां बिदिनो गायनाय फुनायनिबो मिसिननि ओंखारबाय आरो जों औ माइ हानायावबो जों मेसिनजोंनो जों खनसेनै एवखानो हासै लोगोसे जों माइखौ जिथु जों बिदिनो दरखार गैला बा जों दावफोर माबा जों मोसौफोरजों बा ट्रेक्टरफोरजों जों एवनो दखार गैला जोंहा बिनि बागै गोबां सिन ओंखारबाय जिथु जोंनि खामानिफोरा ओ सहसावनो जानायफोरखौ नुनो मोनदों
औ
औ बर'फ्रा जितु माइल' गायो बे नङा गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जा जोंना बर'फ्रा बिदिनो सोलिबोनाय बिदिनो सोलिबोनाय मोनसे हारि बर'फ्रा औ गोबां बिदिनो आबाद मावनानै जाबोनायखौ नुदों जों बर' जों बर' माहारिखौ नुदों जों गावनि हिसाबै जों औ जों जोंनि हारिखौ मावनायखौ नुदों
औ
औ जों जों बायदि रोखोमनि आबाद फोर औ
आबादनि अनगा माने जोंहा जेबो आखायाव जेबो गैजाया होननानै बुंनो हायो आरोना।
औ औ नंगौ।
उम ओंखायनो जों आबादखौ साफ्रोमबो सुबुङानो माने खालामथारो मावथारो होननानै जों बुंनो हायो आरो ना नोंथां।
औ
दा नोंथाङा जोंनो जे आंनो जेरैबायदि फोरमायना होदों बिनि थाख खाय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो जोंना टाइमाबो जाबाय नोंथां।
औ औ खोनादों
बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जोंना समाबो जाबायना।
औ
औ जों औ दे। सिम गोजोननाय थादों।
औ गोजोननाय थाबाय।